नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ नंगौ थारैनो ।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां । सावरायजागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन आबादनि सायाव
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दासान्दै मा मा आबाद आबाद मावबाय दोङो आरो माबोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां थारैनो आबाद बे बुंब्लाथ' आबादखौथ' जोङो बे जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबाङैनो मावनायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो बोथोर बोसोराव जोङो ओ आबाद खौथ' मावखायानो बायदि रोखोमै आबाद मावनाय जायो बोथोर लाना बोथोर बोथोरजों गोरोबनानै जोङो बायदि रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो बेवहाय जोङो दा आ दैज्लां बोथोर खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
औ दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावथ' जोङो माइ आबादखौनो गोबां मावनाय नुनो मोनो माइ आबाद बुंब्लाथ' बेफोर दुब्लि बारियाव जोङो मावनायखौ नुनो मोनो बेयाव जेब्ला दै जायो दुब्लि बारियाव बेवहाय जोङो फोथारखौ आबाद मावनो थाखाय बिदिनो जोङो साखा फारा खालामनायखौ नुनो मोनो साखा फारा खालामनायाव बेवहाय जों खोथिया फोना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो बै जि जायगायाव जों खोथिया फोगोन बै जायगाखौ जोङो हालेवना लाबोनायखौ नुनो मोनो हालेवना लानायाव जोंनिया दाथ' गोबाङैनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवना लानायखौ नुनो मोनो आरो गोदो जोङो गोदोनि बायदिनो खायफाखौ जोङो जेनेबा मोसौ आरो नांग गोलखौ बाहायनानै जोङो हालेवनानै लानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय बै जायगायाव हालेवना दोननाय जायगा जोङो खोथिया फोनांगौ जायो नालाय बेनि थाखाय जोंनो बै माइज्लिखौ नांगौ जायो बे माइज्खौ जोङो ओ बायनानैबो लायो खायफ खायफाया नार्सारिनिफ्राय आरो खायफाया न'आवनो सिगांनिफोरखौ माइफोरखौ लाखिनानै दोनखायो बे जेब्ला जोङो माइखौ माने न'आव मोनबाय अब्ला बेवहाय बस्थायाव फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो दैफोराव हरसे जोङो सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो सोमखांनानै जोङो हरसे सोमखांनायनि उनाव बोरैयाव बोखांना दोनो बोरियाव जेब्लाबो खांना दोनगोन अब्ला बेवहाय दैफोरा एसे रानज्लाङो आरो जोंनिया दैया सिनानै थायो नालाय बेयो रानबाथाय जों न फारसे लाना फैयो नफारसे जों लाना फैनानै उसुंदाफोरावनो हायाव जोङो बेखौ लखबनानै दोननाय जायो माइखौ आरो लखबखांनायनि उनाव बेयाव हर लखंखांनायनि उनाव बे एसे फेनस्रा दोनो बेवहाय जोङो थास बिलाइ गिदिर खौ लाना फैनानै जोङो बेखौ खोबना दोनो खोबना दोननायनि उनाव जाहाथे बेयो गरम जानानै जों निया एसे गाजा बेरनो हमा गाजा बेरनो हमबा बेखौ जोङो नैथि बेनि उनाव जोङो जेब्ला गाजा बेरगोन हरसे थाखाखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो फिन बस्थाफोरावनो सोफिनानै जोङो दुब्लिसिम लाना थाङो दुब्लियाव लाना थांनानै जोङो बेखौ बै जि जायगायाव जों हालेवनानै दोनदोंमोन बै जायगायाव जों आखाइजोंनो फारि फारि सारनानै होनाय जायो आरो सारनानै होब्लाथ बेयो जोंनिया बेदिनो दान मोनथाम बा दान मोनथाम नङा बेयो दान मोनसे गाहामावनो जोङो दान मोनसे एबा दान मोनसे खावस नि उनावनो बेखौ फुनो हानाय जायो जेब्ला बेखौ फुनो हानाय जायो अब्ला जों जों फुनानै जों गायनांगौ जायो स गायनांगौबा जोङो फोथाराव जोङो गिबियावनो बै जि जायगायाव गायगोन बै जायगायाव जोङो हालेवना लाग्रोनाय जायो हालेवना लानो थाखाय जोङो बेवहाय ट्रेक्टरफोरखौ गोबाङैनो जोंनि जायगायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो दानिया खम समनि गेजेरावनो जायो नालाय बेनिखायनो जोङो नोंथां बै ट्रेक डक्टरफोरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जेब्ला जो जोङो बे जायगाखौ फोमोननानै लाबाय फोमोननानै लानायनि उनाव जोङो हालिफोरबोथ होनांगौ जायो दैखौ हमथा थाना लानो थाखाय औ बिदिनो होखाबाय बेफोरखौबो आरो फोमोनना लाबाय फोमोनना लाबाथाय जोङो खोथियाखौबो फुनानै ला- बाय फुखांनानै लाखांनायनि उनाव जोङो माइ गायनांगौ जायो माइ गायनांगौ जाबाथाय जों बै गामि ओनसोलावनो जोङो हिनजावसा एबा हिनजावफोरखौ जोङो गोबाङैनो नखर नखर थांनानै लिंथुमो जेनेबा गोबां ओ आबाद थिलि थाबाथाय जोङो गोबां माइ गायग्राफोर नांगौ जायो आरो खम थाबा जोङो खम सुबुंफोरखौ लिंथुमनानै बिदिनो जोङो माइखौ गायनाय नु- नो मोन जेब्ला बे माइआ जोंनिया गायखांगोन गायखांनायनि उनाव जोंनिया बिदिनो माइनाव थिखांनायफोरखौबो नुनो मोनो बिदिनो जेब्ला जायो बेनि उनाव माइयाथ जोंनिया जौबाय जौनानै फिथाइ थायबाय आरो फिथाइ थाइबाथाय जोङो बै फिथाइया जेब्ला मोनगोन अब्ला बेखौ हानांगौ जा- यो हांनांगौबाथ जोंनिया बे खासिजोंनो जों हानायखौ नुनो मोनो नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ बिदिनो जों औ बिदिनो खासिफोरजों जोङो हानानै न फारसे लाना फैयो एबा बहाबा लांदां जायगाफोराव दोनो बिदिनो दोननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ ट्रेक्टरफोरजों जोङो एबा मोसौफोरजों जोङो बेखौ नानायखौ नुनो मोनो जेब्ला मारा नागोन अब्लाथाय बियो माइफोरा जोंनिया आलादा जायो आरो माइखौ जोङो दुलियाव सोना दोननो एबा बसथाफोराव सोना दोनो आरो बे जिगाबफोरखौ जोङो हमनानै दोननायखौ नुनो बिदिनो जोङो जोंनि जायगायाव आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव बिदि मा रोखोमनि एबा माबैसा आबादफोरखौ मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो बे- बायदिनो आबादखौ मावो आरो ओ दाथ' ओ दैज्लां ओ बोथोर सोलिदों नालाय बेनिखाय जोङो बांसिन सुबुंफोरखौ माइ आबाद मावनायखौनो नुयो आरो ओ जोङो माइ औ माइ आबाद मावनोब्ला गिबियावनो माइस्लिनि गोनांथि जायो जोङो बे माइज्लिखौ गिबियावनो ओ थांनाय बोसोर बोसोराव गायखांनाय माइ जा गोग माइ बेखौनो ओ दोनखायो आरो खायसेआ बाजाराव मोननाय ओ माइ ज्लिखौबो लानानै फैयो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ फा- थोनि बस्थायाव सोनानै फुख्रियाव सोमना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव ओ बेखौबो खांनानै जोङो लांदां जायगायाव जा थालिरनि बिलाइ बेजों जोङो खोबनानै दोनो आरो फेन्स्रानानै
औ नांगौ नोंथां
औ जेब्ला बेयो गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनाय जायो आरो जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो दुब्लिखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों बा नांगोलफोरजों हेवनानै लाखायो आरो बेवहाय जों आङो फोनायनि सिगांनो खायसे हासार न'आव बानायनाय जेरै गोबोर हासा- रफोरखौबो हैजायो बेनि उनाव ओ जोङो हालेवखांनायनि उनाव जोङो जा बे माइ बे बेखौ जोंङो आखायजों मोजाङै ओ फेनस्रा फेनस्रा सारना होयो आरो जाहाथे माइआ मोजाङै रज'यो।
बेनि उनाव ओ से दान बा से दान एसे बारनानै ओ माइआ जेब्ला जौवो अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फिनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ फुखांना लानानै हा खौ मोजाङै मोनहोखांनायनि उनाव जोङो ओ गामिनि आइ जोफोर बा दानियाथ' गोदान मुगानि ओ माइफोर गायग्रा मेसिन ओंखार दोंनालाय खायसेयाफोरखौबो लाोनानै गायफैयो बा आइजोफोर। खौ लानानैबो गायो आरो बेनि उनाव अ औ बेनि उनाव जेब्ला माइआ एसे जौबोयो अब्ला जोङो माइआ मोजां जा नायनि थाखाय जों बेवहाय बायदि हासारबो बाहायो आरो एमफौ फोर जायोब्ला जोङो बेयावहाय ओ मुलिफोरबो होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव औ
बेनि उनाव जेब्ला माइआ फिथाइ ओंखारो अब्ला जोङो बेखौ हानो थाखा थाखायबो जोङो गोदो जेरै ओ हौवाफोरा खासि बायदि लानानै हायोमोन। बिब्दियैनो जोङो हानायखौ नुदों आरो खायसेखौ जा गोदान। न मुगानि मिचिन माइ हाग्रा बेखौबो खायसेखौ जोङो बाहायनायखौ नुदों। आरो बेनि उनाव ओ औ बेनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ हाखङो अब्ला ओ लाना फैखांनायनि उन नाव जोंङो मोसौ हालिजों नङाब्ला खायसेआ ट्रे क्टरजों मारा नालि मारा नानायखौ नुदों आरो
औ नंगौ नोंथां।
जोङो ओ माइनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव उफ्रा आबाद जेरै दैज्लांनि जो गोनार ओ आरो लेस्रा पटल बायदिफोरखौबो गायनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगायै मा मावफ्रा आबाद मावो नोंथां?
नोंगौ थारैनो जोंनिया माइ आबाद जाखांनायनि उनाव खायफाया ओइ माइ माइ आबाद मावनायावनो जि जायगायाव माइ आबाद मावदोंमोन बै जायगायावनो खायफाखौ जोङो बै मटरफोरखौबो जों फोनो हानायखौ नुनो मोनो सारना होबाथाय बेवहाय रज'यो। आरजनायनि उनाव बैयावनो माने जोङो जे जोंनिया माइ हाबोदोंमोन बै माइ हाबोनायावनो जोंनिया मान लानानै बियो बेयावनो फिथाइ थायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो खायफाया आर जोंनि माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जेब्ला बै जायगाया जोंनिया माइ आबादथ' मावखांबाय बेनि उनाव जोङो बेखौ माने माबाफोरखौ बेवहाय नारा थाबाय नालाय बे नाराखौ जोङो सावना होनायखौ नुनो मोनो आरो सावना होखांनायनि उनाव मा जायो बेवहाय ओ जेब्ला माबायो नाराया गैया जायो अब्ला बेखौ एसे हालेवना लाग्रोयो। हालेवना लाखांनायनि उनाव जोङो बै बेसर आबादफोरखौ मावो आरो खायफाया जोंनिया आलु आलु आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ।
औ नोंथांनि ओनसोलाव बिदि मावो ना?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ माइ हाखांनायनि नि उनाव मथ'र आबाद बायदिखौबो मावो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो नाराखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों हालेव खांनायनि उनाव जोङो बेस'र आबादबो मावनायखौ नुदों आरो। ओ बेसरखौ जोङो औ ओ थाव बायदि जानायावबो बाहायो आरो खायसेया ओ फाननानै गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौबो जोङो नुदों आरो नोंथां।
नंगौ थारैनो। औ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय औ। नोंथांजों बेनि ओ बेनि आबादनि सायाव सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय। औ गोजोन्थों नोंथां। औ।